अ गोजोनहर नोंथां।
औ नोंथांसिमबो गोजोन हर आंनि बावहरनाय थाबाय
नोंथांखौ माने आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फन हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथांनिथारै
औ औ औ मोनसे बे आइदिया जाहैबाय नोंथां माने जों बर'फोरा माबोरै माने रमान हांखोखौ माबोरै मोन आरो माबायदि सोलोंथाइखौ रमानखौ मोननानै मा रख सोलोंथाइ मोना दावगाखो बेनि सायाव बिथाङा जा मिथिखौ एसे आंदो सावरायहरनानै खोन्थाहरबा आं । गोजोननाय मोनगौमोनथां बेखौनो आं नोंथांनो खोन्थानो थाखाय खावलायरबाय
औ गोजोन्थों नोंथां ओ गोजोनथों लाबाय नोंथांसिम जों दा बेखिनि आंखौ फोरमायनो होनायनि थाखाय
औ औ।
अब्ला आं फोरमायनो लानोसै आरो ना । नोंथां आं जिखिनिाय एबा जिखिनि आं मिथिगौ आरो नोंथां।
उम
औ दा बुंनो थाङोबा ओ जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिब्दि ओ जोंहा बिदि फोरोंथायाइ एबा बिदि लेखा गोरों बायदिनि सायाव जोंहा गोदोनि आबै आ जोमोनना बिदि बारा माबा लायामोन आरो ना मा होनो । औ बारा ग्रुबथ' हायामोन नोंगौना नोंथां औ माने बारा गोसो जामोन आरो नोंथां औ मानो । होनबा जोंहा आगोलनि दिनाव जोंहा जे बोरै थांनानै थानांगौ बायदि बोरै जिउ खुंनांगौ बायदिनि बागैल'सो सानोमोन आरो नोंथां औ । नाथाय बिदिनो जोंहा बिनि गेजेरावबो जोंहा सानैसो मेलेमजिबि सुबुं ओंखारदों नङा होमबा नोंथां । हेल' नोंथां । नोंथां बुंनाय राव खोनादों नोंथां औ । बि बिब्दिनो जोंहा ओंखारनानै सानैसै । बिबदिनो मेलेमजिबि सुबुं ओंखारनानै । बिब्दिनो गामि गफाफोराव थांनानै फोरमायहैग्रोन नां जे जोंनि जि बर' हारि एबा जोंनि जि बर' माहारिया लेखा रोङैनि जाहोनाव जेरै जाम्बा ल'ला बायदि दं । नङा ओमबा नोंथां बेफोरखौ जोंङो ओ जेनेबा जोंहा गोरों गोरा बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा फरायसालि थांग्रोनांगौ नङा होनबा नोंथां - -
औ अन दं ।
औ बिब्दिनो जोंहा जोंहा जि फरायसालियाव जोंहा आगोलनि दिनाव जोंहा जोंहा एसामिस मिडियामसो फरायग्रोनांगोव नङा होमबा नोंथां ।
औ मानो होनब्ला जोंहा जोंनि बर'नि जि आंगोथि राव बा बे रमान हांखो नोंथां
औ औ नोंथां ।
औ बिब्दि गैनि जाहोनाव जोंहा गोबां गेदेमा सुबुंफोर बेफोर खौ बे माने रमाय हांखोखौ लाबोनो थाखाय गोबां नाजाबोदों । एबा नाजादोंमोन आरो नोंथां औ जायनि जाहो नाव गोबां गेदेमा सुबुं फोर माने मुंख्लंबो जादों औ । मुंख्लं जादों जायनि जाहोनाव जोंहा जोंनि जि ओ ख' थाखो एबा ख'थाखो नंगोनख बेयाव माने ओ जोंनि जि बर'नि रमान हांखो बेखौ माने लाबोनो हादों आरोना ।
औ औ रमान माने नोंथां माबा देब'नागिरि ।
औ देबनागि
औ गिबि गिबियाव रमान मोनथों रमाननि थाखाय माने बर' फोरानो र'मान हांखोखो नांगो होननानै माने मा खालामदोंमोन सरकारनियाव माने दाबि खालामदोंमोन बे मोनसे मुभमेन्ट मुभमेन्ट माने आन्दालन खालामदोंमोन माने सोमावसारदोंमोन बेनि उनाव औ जों माने बेनि उनाव रमान हांखोखौ मोननो हायासै बि बिथांमोना लास्टाराव जोंङो देब'नागिरिखौ जासिबाय जाय जों दा हिन्दी हिन्दी बायदि बर' लिरनाय रावा बेखौ माने देब'नागिरि होनना बुंङो
औ
देब'नागिरि होनना बुङो बेखौ
साबायखर थाबाय नोंथांसिम मानो होनब्ला आंना एसे गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ नङा होनबा नोंथां
नङा नोंथां नोंथांदोनो आं सो सावरायगासिनो दंङथ' बेवहाय जेबो नंङा दे नोंथांङा
औ औ दा जोंहा बि सानखालिनिफ्राय जोंहा जि
औ
जोंहा जि गाव गाव गावनि जि राव ज नोंथाङासो दासो बुंलां बायदि जोंहा देब'नागिरि राव मोनदों नङा होमब नोंथां बे सानखालिखौ माने जोंहा ओ बर'नि थुनलाइ सान ना एबा जिदाइन मे नोंगौ नोंथां जायखौ जोङो अ बर' बि जायगाखौ जों फालिनाय जायो आरो नोंथां औ बिब्दिनो जोंहा अब्लाबो जोंहा ओ ख' थाखनिफ्राय लाना जोंहा थाखो जिसिमल' बे देब'नागिरि हांखोखौ मोननाय जादों नङा होमब नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ बिदि जानानै जोंहा जि थाखो जि जि आनजाद बेखौ जोंहा उथ्रिसारनानै जोंहा जि गोजौ थाखो जायखौ जोंङो जिसे जिनै एबा हायार सेकेण्डारि होन नंङा होमबा नोंथां
औ ओनथां औ
बेयाव माने जोंहा जोंनि जि देब'नागिरि हांखो बेयाव जोंहा गैया जालांनो हमदों नोंथां औ आरो जोंहा जों बयबो मिथिखागौ नंङा होमबा नोंथांङां जे जोंनि जि बि सुबुंफोर बिथांमोनानो आरो खुद्रिफिननानै आरो माने फिन खदफिननानै बे जोंनि गोजौ फरायसालि जौगा फरायसालि बेयावबो माने जोंनि जिखना गिदिर हांखोखौ माने लाबोनो हाबाय आरो नोंथां दा आथिखाल मुगायाव
औ औ
औ जायनि जाहोनाव दा जोंहा जि ओ फरायसालिमा बायदियाव जोंहा गोबां सुबुंफोर दं जायहा बर' मेजर लानानै गोबां ओ जौखोन्दोआव उथ्रिसारनाय सुबुं दोंङो नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो जोंहा ओ गोदोनि दिनाव जाय बर' फरायसाफोरा एबा जाय गेदेमा सुबुंफोरा गाव रोङाखै अब्लाबो ओ जोंनि जि इयुन जोलै खो जोंहा फोरों फोरोंलांनो थाखाय गावनि जिउखौ दान होनानै जि ओ जि जोंनि भारत सरकारनिफ्राय जि दाबिनि थाखाय खुद्रिदोंमोन नंङा होमब नोंथां बिदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै दा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बिब्दिनो गोबां गेदेमा खामानि मावलांबाय नंङा होनोमबा नोंथां
औ
औ जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेरावबो गोबां फरायसा एबा लाइमोनफोर दं जाय बिब्दिनो गावनि बर' बिजों एबा देब'ना इदि हांखोखौ लानानै गोबां बिबांनि जौ खोन्दो लानानै ओ आनजादखौ उथिसारा मोजां खामानि नोंथां । बिबदिनो आरोना नोंथां
औ
खौ अब्ला नोंथाङाबो बिब्दिनि खायफा एबा आथिखालनि लाइमोनफोरनि बागै एबा बोरै जौगाजों थाबो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथाङा गिबियाव नोंथाङा रमान हांखो बा देब'नारि हांखोआ बोरै जादों बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो थाखाय आंबो गोजोननाय थाबाय दा बेनि सायावनो आं फंनैसो नोंथांनो फोरमायहरनो सानदों बा नोंथां रायलायहरनो सानदों आंङो बेयाव जों बर'फोरा बा जोंनि बर' साहित्य सभाया जा समनिफ्राय जोंनि साहित्य सभाया दाजाबाय बै दाजानायनि आवगाय आवगायनो जोंनि बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोना गिबियाव जों रमान रमान हांखोनिखौ जोङो नागिरदोंमोन माने
औ थारैनो
सनखौथ' आंङो एगजेक्ट मोनायाव गोसोआव गैला माने जि जिगुजौ जौथसोनिफ्रायनो जागोन गोदो बै माबा समनिफ्रायनो जेनेबा जिसु खृष्टनि समनि समनिफ्रायनो माने बर'फोरा नागिरदोंमोन जानांगौ ।
औ
रमानखौ अब्ला बै रमाना रमान हांखोआ माने बिनि थाखाय जों सेस्था दमोन आरो जायखौ जों इंलिस लिरनाय दा जोंनि इंराजि रावा ए बि सिडि लेटार ब लेटारखौनो रमान होनना बुंङो बे लेटारखौनो जों माने जुदि सरकारा जोंनो आन्दलन बा सोमावसारनाय मथे होनायमोनब्ला जों दिनै बेखौनो लिरगौमोन जों दा एस एम एस आव जेरै टाइप खालामो
औ
इंलिसखौ बिदि जागौमोन होननानै आं खोनादों आरो बेनि उनाव सरकारा जोंनो होआसै । सरकाराव आन्दलन खालामबाय गोबां नारा नाथा आन्दलन खालामनानै सोरबा हाथाइ बायलांबाय सोरबा मुंख्लं जाबाय सोरबा जिउ उथुबआव बावबाय । बा जोंनि साखाथियाव सासे हंला केेप्टेन होननाय दङमोननो बिथाङा माने रमान हांखोनि आन्दलनाव माने हाथाय बायदिसिना बायब्लांलाङो । बायलांलायदो होनना खोनादों माने बै समखो बेनि उनाव माबा जाहैबाय रमान हांखोखौ हो होयैनि थाखाय लास्टाराव जोनो भारत सरकारा । माखौ देबनागिरि हांखोखौ जोंनो होनायसै देबनागिरि हांखोखौ जोंनो उम जिगुजौ स्निजिब्रैसोआवनो होदों आरो
औ औ
बेनि उनाव लिरनाय महराव जोङो जिगुजौ स्निजिबासो मोननाय जादों आरो जों बै रमान हांखोखौ रमान माने माबाखौ ओइ देब'नागिरि हांखोखौ जाय दिनैसिम जों लिरबाय दङ
औ
बे हांखोखौ जों माने मोननाय जादों आरो गोबां आन्दलन औ गोबां आन्दलननि उनाव जोङो रमानखौ मोनासै नाथाय देब'नागिरिखौ आरो देब'नागिरि जेब्ला देब'नागिरिया जों मोननायनि उनाव लिरनाय महराव जे जेब्ला बिजाब बायदिसिना खाखोर बिलाइफोर ओंखारबाय बिनि उनाव सरकारा जा डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ होफिनदोंमोन होनाबो खोनाफिनदों आं । बेसेबां सैथो बेखौ मिथिला माने जों देब'नागिरिखौ जासिफिनदोंमोन होनना खोनादों आरो
औ औ
माने अलरिदि अलरिदि जोंहा देब'नागिरि बिजाब ओंखारजोबबायमोन बिनि उनाव माने देब'नागिरिखौ माबाखौ र'मानखौ जासिदोंमोन होनना खोनादों नाथाय जों माने र'मानखौ लाफिनासै आरो
औ औ ।
जाहोना माने जों बिजाब ओंखारखांनायनि उनाव जों आरो माबोरै जों र'मानखौ लाफिननानै आरो गोदान स्क्रिप्ट बा मारै लिरस्लायनो मारै लिरबावनो जों थिग बिब्दि जादों होनना खोनादों आरो थिग बिदिनो माने जों बर' बिजों होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव नोंथाङा बुंलांबाय जिडाइन मे ना बे जिडाइन मे बे समनिफ्रायनो माने बर' थुनलाइयारि सान बे सानखौनो फालिनाय जादों जा समनिफ्राय जों बर' बिजोंखौ मोननाय जादोंमोन नङा होमबा नोंथां आसाम सरकारा भारत सरकारनिफ्राय नाजासि नाजानानै जोंनि बर' हारि बा जोंनि आफाद दैदेनगिरिफोरा थिग बिदिनो आथिखाल समाव जों बर' बिजोंखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां दावगानो हमबाय गोबां बर' बिजोङाव फरायनानै लिरनानै माने आइ एस आइ पि एस बायदि मोनलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंनि रावाबो खम नङा आथिखालाव माने बुंनो थाङोबा जोंनि रावबा जोंनि बिजोङा दा आसामाव माने सेक केेन लेंगुवेज माने नैथि राव हिसाबै बाहायजायो आरो
औ नंगौ थारैनो
जोङो गावनि रावखौ जों बुंनो हायो लोगोसेनो इन्टारभिउ बा बै दावगालु एगजामफोराव जों माने लिरनो मोनो आरो आरो गावनि राव खौ जों नुनो मोनो आरो
औ
गोबाङानो गोबां गोबां जौखोन्दो मोनबाय निट एक्जामफोराव होनो मोनबाय ना नोंथां क्टर फरायनायफोराव मोनबाय डिग्रि मोनबाय आरो आथिखालाव नै बे समाव आरो हायार सेकेण्डारि लेभेलावबो बावैनो जासिगोन होन्ना खोनादों गासै बर' आयदायावनो साबजेक्टफोरा लिरजोबनाय गासिबो रेडि जाजोबबाय होनना खोनादों बेबो जुदि रैनो जामारोबा आरोबाव साबसिन जौगाबावगोन होननानै आं सानो आरो
औ माने हायार सेकेन्दारि ना
औ औ हायार सेकेण्डारि लेभेलाव आरोबाव ए पि एस सि जों आसामनि गोजौसिन एग्जाम जाय एगजामखौ आसामनिनो जौसिन एगजाम मा आनजाद होनना सानना लानाय जायो बेनि बेलायाव माने बेबो जानो थांगासिनो दं आरो नोंथां
औ
बेबो माने साननैसोनि उनाव बेबो जों माने ए पि एस सि जाय आजादखौ जोङो लिरनो मोनसिगोन आरो
अब्ला बेयो माने जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोबोद गोजोनथाव एबा
जोबोद गोजोनथावनो जों बर' हारिनि थाखाय माने जोंनि रावा गोबां सायाव दावगानायनि सायाव दावगानो हमदोंसै आरो ।
औ नोंनो खिथादों ।
औ औ ओ जेखि जादा नोंथां दा नोंथांनो बेखिनिखौनो आं गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोन हर औ औ ।